हेल' ए खोनादो? है दैखि जिरबा दावराव जाबाय थायो इसोरो ओंखायनो ओरै फैबाय आं।
उम। जोंहाना बोरै बेनो। खोनाथाराखै। जिरायनानै दं। गेलेगासिनो नै सिंहा बिबा नेतानो नांनाय नङा दा
सोरबा दंफैयो नामा
लामा खाथिना लामानि मानसि थांलाय फैलाया दावराव
बेसे गरम हाय हो
गरमाथ' गरमसै
आरोबो नंथारबा बाह मा मा लाबजोबना दोनखोहाय सोर सोरानि
दाखोर खालामामजोबना दोनफैबाय
न' सिङाव गेलेनानै
उम मालायनि सेन्देलफोरजों आंनि दोनफैजोबाय।
खेललेनो मोजां मोनोबा बिसोरो
ओंखायनो होनो बाथारो आंहा
क्लास बेसे मोनखोमोन बिसोरो?
ओम
खोनादों
जि गोबाव माबा होननो सानदुंआ नांथारा
ह
खोनायाखै
हेल'
खोनायाखै
क्लास बेसे मोनखो होनदों बिसोरो खोनादों खोनादों।
क्लास वान जाबाय खोमा ना माथाइ मिथिलायलांङा नायफ्लाङ न इसोरला बायनोसै सोंफाखैबो। स्कुलाव थांबाय थानायखोनायो।
माबा इउ केजि एल केजि थायो खोमालै।
उम दुट दुट गाबो नोंना
मा माबाफोर नटिफिकेसन फैगासिनो खोमा
साइलेन्ससो खालामना लादों आं नङाबा गाबाय थयो
औ बिथिं थामारो खालामफ्रा आंआ दहाय पार्सेल फैनो गोनां दंमोन पारसेल फैनो गोनां दंमोन ओमफ्राय माबाफ्रांदों भ्राइभेटआव
न'सिंङाव फैथ'लायबाय आं दसे ‌।
औ औ
दा खोनायाबाथाय बायहेर आव ओंखारलांनो होननाय औ दैमाफोरावसो दुगैना थाहैनो मोजां जादोंहाय गरमा। मैया माइ
मा होनदो? मोजां क्लियार खोनाखैलै मा होनदो? हेलौ हेल' मा हारसिं हारसिंनो हेल' हेल'
मैया फार्सथ नालाय माइ गायनाया मोदोम साजोबदो खोनाखै खोनादोंना खोनायाखै?
नेटवार्क प्रब्लेम जाबाय थादों खोनादों खोनादों नेटवार्क प्रब्लेम थांलाय फैलाय जाबाय थायो।
जादोंमोन आं न'सिङाव दंमोन ना
आंनो जादों नामा नंदां।
नोंङ नङा आनासो ‌। जों बायहेरायाव फैबाय नालाय बिसोरबो थांलाय फैलाय थांफाबाय थायो फैफाबाय थायो।
उम
लासै लासैनो थांगोन आरो दा पासथाफोरावनो
उम
खेबसे नायना फैनांगोनहाय दखाननिफ्राय ओरैनो थाङा नायनांगोन। मोजां बुस्थु थाबाबो मोनखानाय नङा नोंङाबा गोसोखांनायावनो बिदिनो ओंखारलांखानोसै दा
उम एसे थाबनो
ओं माइरंनिबो फिंगार प्रिन्ट होना फैनांगोन आंहा
अह
दा थांनाय बाजैनो होलांजोबखा नांसिगोन।
उ
नोंसाथ' ओजाहायसो दंहैजोबो
न'आव दंहै जोबो
उम
फैथ'नाय नङा इसोरो
उम अ इसोर थाबा फैखाया नामा इसोरो?
इसेथाबा फैया मोजां मोनसोगारो।
ए गावसोरनिखौ बिराद मोजां मोनथारो नामा इसोरो?
गावसोरनो थाबा जोंखौ सिनायलाया आबावसो।
ओंखायनोथ' इदिलाय जोंहाना आरो गावसोरनि थांबाथाय गावसोरनिखौ पात्ताखौनो होआ जों थांबा।
नाय बिदुङा गाव- गावसोरनिखौ जोंखौ सिनायलाया गावसोरनि फैबाथाय गावसोरनिखौ सिनायो।
मिन्थियो होमबा बिसोरबो? ओमफ्राय दा गावसोरनि रायलायगोन ना नोंसोरनि जोंनिसो रायल्लायगोन बिसोर?
गावसोरनि।
ए गावसोरनि रायलायलायो?
गावसोरनिखौल रायलाययो जोंनिखौ रायलाय थवा।
सैथानो गोजाथार माथो ‌?
उम।
उम एसे जांबाथाय नोंसानाव फैनो ख्लाब ख्लाब जाबाय थागोन आरो।
ओं
फैनो लां
इसोर थांखांबाथाय जागोन ओं।
उम गरमाव दा न'आवनो थानांगौहाय बिसोरो
उम
डिस्टार्बथार जायो जोंहाबो बिबै मोननो दोनना फैनांगोन।
माबानोबो लुुबैयो फैनोबो लुुबैयो इसोरबो बिब अगैबाय न' होननानै। बिमानि थानायखोनो बांसिन
उम।
बिमादै फोरखोनो बांसिन मोजां मोनो आरो इसोरालाय।
उम
स्रो‌ स्रो नो
मानदो।
बार नांसोदो स्रो स्रो नो सासेयाबो खबर गैथारा माथो जोंहा आबआ
आबआ गैया
दा साननैसोआ दाख्लैफोरै थांनो थांनो जाबाय थादोंमोन
उम
मा जाबाय थायो थाय इयो दसे दसेनो सिरि सिरिनो
थैहाबना थायो सम सम
उम ओंखारनो नों होलाखोमा मालाय
ओंखारनाय होआखोमा
ओंखायनो बिदि जोबोरै जागोनहाय बिदि दोनबा मानसिखौ
बोरै जानोथ आरो ओंखारनो गावनो ओंखारनो बायोखोमा दाना
बाथारो जानो इयो
थैजहमना दङ
बाग्रा बायदि मोनथारां इखो गोसो जायो खिन्थु हायासो न सिङावनो बोरै थाथाब्बाय थानो हायोहाय
हो
खाथि खाथियावबो थांबावासो
दाना